औ नोंथां खोनादों हा‌ औ माबोरै दं नोंथाङा
औ नोंथां आं मोजाङैनो दंथयो नोंथाङा मा
औ आंबो मोजाङै दं नोंथां
ओ नोंथां औ नोंथांनि फन हनायनि जाहोनखौ नोंथाङा बुंनो हागोन ना
औ आं दिनै नोंखौ नोंथांखौ फन हरनायानो जाहैबाय आङो सोलोंथाइनि बागै सुंद'यै सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन नोंथाङा आंनो दसे समखौ होनो हागोन ना नोंथां
औ नोंथां हागोन थारैनो
औ जोंनाथ बिदिब्ला सोलोंथाइ होनोब्ला ओ सु सुबुं माहारिया ओ बेनि जिउ गोमानाय सिम एबा बोरायजासिम थै बोरायनानै थैजासिम जा रोंलाङो बेखौनो जोंना गासिखौबो सोलोंथाइ होननानै बुङो सोलोंथाइ होनबो होनोब्ला थ बेल' नङा दि जोंना फरायसालियाव फरायनाय लिरनाय बेफोरल सोलोंथाइ नङा जोंनि ओ दिनैनि ओ मायबा मोनसे खामानि गोदान रोंबाय एबा मायबा मोनसे जोङो ओ ओ नुफेरि बुस्थुखौ नुनानै मायबा मोनसे रोंबाय बेबो जोंनि मायबा मोनसे सोलोंथाइ
औ
बिदिनो जोंना सोलोंथाइया मालानिफाय जागायो होननानै बुङोब्ला जेबोला जों सासे उन ओ बिमाया सासे गथ'खौ जोनोम होयो बे गथ'आ औ बे गथ'आ ओ जेब्ला ओ जोनोम जाहां जाखांनायनि उनावहाय बियो आयथें आखाइखौ सोमावनो रोङो अब्लाबो बे मुगआव गथ' सा ओ बे आथिं आखाइ सोमावनाया बे गथ' सानिनो मोनसे सोलोंथाइ होन होननानै जोङो हमनानै लानो हायो एबा मोनथिना मोनो
औ औ नंगौ
औ बिदिनो ओ गथ'आ बिदिनो आयथें आखाइ सोमावनायनिफ्राय जोंहा आहार जानाय हाय सोलोङो बेनिफ्रायहाय जोंहा बिदिनो ओ मेगन नायनाय बिदिनो ओ ओमफाय बिदिनो जोनोम जानायनिफाय बियो थाम बोसोर एबा ब्रै बोसोर हालागै बिदिनो थाबायनाय एबा गावनि राव रायनाय बेफोरखौ रोङै बे बेनिफ्राय जोंहा गिबि ओ फरायसालियाव थाङो थाम एबा ब्रै बोसोरनिफ्राय बेनिफ्राय बिसोरो फरायसालिनि सोलोंथाइखौ लायो बिदिनो जोंहा फरायसालिनि सोलोंथाइयाव दङहा जेरैहाय जोंना फरायनाय ओ लिरनाय बिदिनो जोंना फरायनाय ओ सोलोंथाइ खौ लायो । बेनिफ्राय जोंहा गिबि सोलोंथाइखौ लाखांनायनि उनावहाय जोंहा ओ गेजेर ओ सोलोंथाइखौ लायो । जेरैहाय जोंहा ओ एम इ ए एम इ थाखोनि सोलोंथाइखौ लायो बिदिनो बेखौबो जोंना मो- जाङै रोंखांनायनि उनावहाय उनथ्रिलांबा बिदिनो हो गोजौ फरायसालिसिम ओ थाङो बिदिनो बिसोरो गोजौ फरायसालियावबो बिदिनो गावनि ओ फिसा आ रोंनो गोनां बेखौ सोलोंजोबनायनि उनाव हायबो ओ बिसोरो ओ बिसोरो कलेज ओ बिदि फरायहैनानै बिदिनो सोलोंलांबाय थायो । मानसिनि जिउआव सोलोंनाय होनोब्ला ओ मालाबाबो बियो जोबनानै थांङा । सोरबा सुबुंङा औ बिदिनो जोंना सानना लायोदि सोरबा सुबुङा लेखा फराखौ फरायनो रोङोब्लानो बेखौ सोलोंथाइ गोनां सुबुं होननानै जोंङो साननानै लायो । नाथाय बि दि नङा । बे लेखा फरा रोंनायजों मालाबाबो बियो ओ सोलोंथाइ गोनां गोजौ सोलोंथाइ गोनां सुबुं जानो हाया । मानो होननानै बुङोब्ला बेनियाव बेयो लेखा फरा रोंनायखौ ओ फराखौ रोंनानै मा जानो बे जों लोगोसे बियो गिदिरखौ मान होनाय उन्दै खौ सनमान होनाय बिदि ओ बिदि गोबां खामानि एबा गावनि ओ मावनांगौ खामानिखौनो बेयो मावाब्ला गावनि मावनांगौ खामानिखौ मावाब्ला ओइ बिदि सुबुंखौ मा सोलोंथाइ गोनां सुबुं होनो-होननो । बेनिखायनो बेखौ जोंङो सोलोंथाय गोनां सु बुं होननो हाया एबा होननाय जाया ।
औ
औ बिदिनो नोंथाङाबो सोलोंथाइनि बागै एसे स सुंद'यै फोरमायना होबा हामगौमोन । मोजां जागौमोन नोंथां । औ
औ नोंथां । ओ सोलोंथाइ होनना बुङोब्लाथ' जोंङो बिदिनो ओ ओ ओ
जायगायाव थांनानै आव गुबुनफोरनि सोलोंथाइखौ नुनानै जोंबो बिदिनो सोलोंथायाइ लानानै नो गियान नांथारगौ नङा होनबा नोंथां ओ गिया हाब्लासो जों सोलोंथायाइ लानो हायो आरो औ बिनो ओ सुबुंफोर बिदिनो मोजां-मोजां जेनेबा खामानि मावनायफोरखौ एबा सोलोंथाइ लानाय होनो ओ जोंबो बिदिनो मोजां सोलोंथाइखौ ओ लानो लानो हायो आरो बिदिनो गा ज्रि सोलोंथाइखौ लाबा जोंङो गाज्रि - गाज्रि लामायाव आगान सुरलांनाय जायो आरोना नों थां । बिदिनो औ बिदिनो दा ओ जोंङो गोबां सुबुंफोरखौ जेनेबा गाज्रि लामायाव थांनाय जेनेबा जौ लों थिंनाय ओ जाबथिंनाय बिदिनो बेरायथिंनाय बेफोरखौ जोंङो नुनानै जोंबो बिदिनो जाफानो सानबाथाय जों बे गाज्रि लामायाव थांनाय जागोन आरो ना । थां बिदिनो जों दा मोजां लामा खौ जों सायख'ना लानो रोंनांगोन आरो जेरैहाय ओ जोङो गावनि आथिंङाव ग संनो थाखाय जोङो मोनसे थांखिखौनो होसोथारनांगोन। बे ओ बे थांखिखौ होसोब्लासो जोङो मोजां सोलोंथाइ लानो हागोन आरोना। बिदिनो गाज्रि सोलोंथाइखौ लाबा गाज्रि जागोन बिदिनो मोजां सोलोंथाइखौ लाबा मोजां सोलोंथाइ जायो आरो। आ आरो औ औ आरो नोंथांमोन जेनेबा जोङो मा मा सोलोंथाइ लाबा गावनि थांखिसिम होसोलांनो हागोन एबा जेनेबा मा मा सोलोंथाइ लाबा गावनि आथिङाव गसंनो हागोन नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां औ। जोंना गावनि आथिङाव गसंनो थाखाय ओ गोबां सोलोंथाइ लानांगौ जेरै ओ जाय जेराव मोजां मोनो बे ओ बेयावसो बियो सोलोंथाइखौ लानांगौ। मानो होननानै बुङोब्ला दा जेरैबायदि जोंनि भारत हादराव सोलिगा सोलिबाय थानायखौ जोङो नु नुनो मोनो जेरैहाय जोंहा सोरबा सासे फरायसाया जोंहा बिदिनो मेट मेट्रिकखौ पास खालामखांनायनि उनाव बियो ओ जेब्ला बियो आर्टसाव ओ एडमिसनखौ लानो नागिरगोन अबोला बिसोरनि बिमा एबा बिफा बिसोरनि गारजेन न'खरनि गोबां सुबुं सुबुंफोरानो जों ना बेखौ ओ नारथाबनानै जोंना बिदिनो बिगियान आयदायाव होना होयो थिग औ। बेफोर बेफोरबायदिनि जाहोनावनो जोंनि बे भारत हादरनि गोबां सुबुङानो जोंना गावनि आथिङाव गसंनो हायाखै। बा जोङो सोलोंथाइखौ लानो हायाखै मानो होननानै बुङोब्ला बे बे गथ'साया बे बे गथ' साया जाय आयदानि सायाव रोंगौ बियो एबा जाय आयदानि सायाव गोसोआ बेनि गोसोआ गुदुं एबा जाय आयदाखौ बियो मावथारगोन होनना सानो नाथाय फरायसानि बिगोमाया बेखौ होआ। होआलासिनो बियो गुबुन एसे गुबुन आयदायावसो होना होयोब्ला अब्ला बेनि गोसोआ बायनायजों लोगोसे बियो गोसोआ दुरबल जालाङो आरो। ओ बियो बे खामानिखौ ओ बिदिनो गोसो गोसो होनानै मावा बेनि थाखाय थाखायनो जोंना बे फरायसाया जाफुं
औ औ औ आरो औ।
औ नोंथां औ। बिदिनो जोंना सोलोंथाइ लानो थाखाय एबा गावनि आथिंङाव गसंनो थाखाय सोलोंनाय बिदिनो फरायसालियाव सोलोंनायनि अनगायैबो गोबां सोलोंथाइ दं जेरै जोंहा फुटबल गेलेनानै एबा जोंना काबादि बायदिसिना गेलेनानै बिदिनो जोंहा गेलेनानैबो गोबां सोलोंथाइ मोननो हायो। दा जेरैहाय जोंहा फुटबल गेलेनानैनो गोबां गिदिर गिदिर सुबुङा गोबां रां खामायनाय। जों लोगोसे ओ गावनि जिउखौ गोबां ओ गोजौआवहाय दै दैखांलांनो हादों एबा गोबां सुबुंजोंनो सावरायजानाय एबा बिसोरो थैनानै थांबाबो मालाबाबो बावगार जायै मुं खामनानै गालांनो हादों एबा, बा हागोन बिब्दि ओ सोलोंथाइ। सोलोंथाइ फोरावबो जोंना ओ गावनि। फिसा एबा गावनि फरायसाफोरखौहाय गोसो बोहोनांगौ होननानै। आं सानो नाथाय जोंनि जोंनि बे भारत हादरनि। गोबां सुबुं फोरानो जोंना बिदि गेलेनाय बायदि सिनायाव आयदाखौ होआलासिनो दं। आइदो औ फरायसालिनि फरायनाय लिरनाय बेनि सायावल' बांसिन गोसो होयो। नि जाउनावबो जोंना फरायसाफोरा बाखांनाय मोनो एबा ओ। बिदिनो गोसो। गैया जालांओ बेनि थाखायनो जोंना बेफोरदि फरायनायनि अनगायैबो गुबुन आयदाखौ ला। थाफानाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां एबा गावनि आयथिंङाव गसंनो हानायनि बेबो मोनसे। आयदा होननाय आं सानना लायोन थां।
औ नंगौ ओ आरो बुंनो थांओब्ला जोंओ गथ'फोर। खौ सोलोंथाइ होनायाव बिमाफोरनि गोबां हेफाजाब नांगौ आरो ना नोंथां। बिदिनो बिमाफोरा बिदिनो। आं गथ'फोरखौ गोबां ओ जेनेबा जोथोन लाब्लासो बिसोरबो मोजाङै जोथोन लाब्ला। बिसोरबो मोजां सोलोंथाइखौ बिसोरबो लानो हायो आरो ना जेरैहाय। ओ जोंओ स्कुलफोराव। थांनायाव मोजांङै थिनहरनानै थांहोनांगौ आरो जेनेबा गाज्रि खामानि मावनाय नुब। ला जोंओ बेखौ बादा होनांगौ आरो बिदिनो आरो उन्दै समावनो मबाइल। औ आथिखालावथ' गोबां सुबुंआनो गथ'फोरनो मबाइल होनायखौ जोंओ नुनो मोनबो। नुदों आरोना नोंथां बिदिनो। उन्दै उन्दै समाव बारा आरि मबाइलफोरखौ ऐगारना होनांआ बिमा बिफाफोरा बेयाव। औ गथ'फोरा सोलोंथाइ लानायाव गोबां गोब्राब जायो बिदिनो। फोराव गोबां गेम खेला बेफोरखौ नु मोनो नालाय बि। बिसोरो बेयावनो नांथाबनानै थानायखौ जोंओ नुनो मोनबोदों आरो। थिखालावहाय बिदिनो औ। मबाइलखौ मबाइलफोरखौबो ओरै ओ हेगारथारनांआबो होनाखै बिदिनो दसे सम सम गावसोर। खामानि मावनो टाइमाव बिदिनो हेगारना होनाय जायो। बेयावनो बिसोरो ओ। बेयावनो बिसोरो बिदिनो गोबां ओ जेन'बा मबाइलावनो नांथाबना थानायखौ जों नुनो मोनो। दों आरो।
औ उम। बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय औ। ओग दिनैनि बे सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां।
औ दे नोंथां गोजोनथों।
गोजोन्थों।
दा।